हा
हेल'
औ नोंथां
ओ दायो नोंथां ओ नोंथांजों दसे नोंथांजों दसे सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ आदसा औ खोनादों खोनादों बिदिब्ला जों नोंथाङा गोदो ओ गोदो सुबुंफोरा माबोरैहाय जिउ खांबोदोंमोन बेनि सायाव रायलायनोसै नामा?
अ रायलाय जायो नों
औ औ औ दा नोंथाङा माबाग्रोसै नामा बुंग्रोसै नामा?
बुंजायो नोंथां होनोमबालाय बुंनि र' गोदोनि सुबुङा माने जिउ खुंनायनि बेलायाव नायनो थाङोबाथ जों गोबाङैनो जेनेबा ओ मिथिंगा बिखायाव थानानै जिउ खुंबोनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आंङो
औ
बुंनो थाङोबा गोदोनि जेनाखि सुबुंफोर बिसोरो माने मिथिंगायाव मोननाय जेनाखि बिफां-लाइ फां बा जानायनिफ्राय बुङोबाबो जेनेबा बबेबा मोनसे दुब्लि फोथाराव आबाद मावनानै बेफोरबाददिनो जिउ खुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों
गोदोनि समावथ' बिदिनो जेनाखि आथिखालनि बादि दंगल दंखल बिदिनो खल दैखर बेफोरबायदि सुबिदा गैयामोन आरो जेनेबा गामि ओनसोलाव थानाय जेनाखि सुबुंफोर बिथांमोना गामिनि जेनाखि दै बो हैनाय
उम उम
बेयाव बेफ्रावसो मानि लोंनो थाखाय दैबो दै फोरखौबो लायनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो
औ
दा बिसोरनि जिउ खुंनाय राहानि फारसे मख'योबा बिथांमोना माने मिथिंगानि सायावनो बांसिन सोनारोमोन बुंनो थाङोबा जेनेबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय दैमा दैसाफोराव जेनेबा ना गोग्रोमहैनाय साम' खनहैनाय खांख्राय खनहनाय बिदिनो आरो माने बिथांमोना जानायनि जेनाखि आइटेम बेफोरखौ माने बेफोर मिथिंगानिफ्राय मोननायनिफ्रायनो खालामनानै बा नागिरनानै लाबोनानै जाफैनायखौ जों नुनो मोन मोनो मोन
औ औ औ
जेनेबा संनो थाखायबो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेनेबा बनफोरखौ बुथुमनानै ओंखाम ओंख्रि संफैनायखौ जों नुनो मोनोमोन
औ औ
दा बेनो आरो आथिखालावथ नायनो थाङोबा जेनाखि गोदोनि रायजो जानाय बा जिउ खुंबोनाय आथिखाल माने गोबां फाराग जाबाय आथि
औ नंगौ नंगौ
नायनो थाङोबाथ जों बयबो नुगासिनो दंखायो बयबो माने संनो थाखाय गेस बाहायनाय दैनि आंखाल गैला जेनेबा नखर नखर दैखर बा मेसिन बेफोरबायदि आथिखालाव नुनो मोनसै आरो बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव जेनाखि गोदो थिंगानि सायाव सोनारनानै बांसिन मिथिंगानि निफ्राय मोननाय जेनाखि जिरादफोर बेफोरखौनो बाहायनानै माने जिउ खुंनायाव हेफाजाब महरै खालामबोयोमोन आरो दा नोंथाङा ओ एसे गोदोनि आरो दानि जेनाखि सुबुंफोरा जिउ खुंनाय बिनि सायाव एसे
औ औ औ दा नोंथां ओ गोदोनि सुबुंफोरा ओ गोदोनि दिनाव माने सुबुंफोरा जोबोर माने खस्थ गावबा गावनि जिउखौ खांबायमोन आरोखि ना नोंथां?
औ
आरो बिसोरो माने गाननो बिसोर माने गाननो थाखाय माने मिथिंगायाव मोननाय दंफांनि बिलाइ बा जिब जुनारफोरनि बिगुरफोरखौ गाननानै मानि थायोमोन आरो खिना नोंथां
औ
ओ ओमफ्राय आरो जानो थाबाय दंफां दालाइ आरो दंफां बिगुरफोरखौ गानोमोन आरोखि ना नोंथां? औ सिजोम थ गोदो गैबाङामोन नालाय माने दंफां बिगुरफोरखौनो माने गानग्रा माबा खालामोमोन आरोखि ना नोंथां?
औ
औ दा आथिखाल होननानै बुङोबथ आथिखालावथ' माने गोबां सि जोम बेफोरखौ मोननो हाबाय।
औ
दा आथिखालाव माने गोबां माबा जाबाय आरोखि ना नोंथां? दा नोंथाङा ओ आथिखालावहाय आथिखालाव सुबुंफ्रा माबायदि रोंगौथि मोनखो बेखौहाय बुंनो हागोन नामा?
नोंगौ नोंथां बुंनो हागोन। दा जों बै समावहायथ जेनाखि जिउ खुंनाय राहा
औ औ।
नङा होमबा नोंथां आथिखालाव जेनाखि सुबुंफोरा बुंनो थाङोबा न'खर न'खर बयबो सोलोंथाइनि फारसे गोनांथि होनायखौ जों नुनो मोनो।
बा न'खराव मानि साफ्रोमबो सुबुंखौनो सोलोंथाइनि जेनाखि गोनांथि बेखौ मानि बयबो मिथिसिगौ आरो नोंथां। जायनि थाखाय आथिखालावहाय माने जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै थानाय बा साननाय हनाय बेफोर बेफोराव माने गोदोनि जेनाखि साननाय हनाय बा थानाय जानाय बेफोरनिफ्राय मानि नैबे जेनाखि सोलोंथाइ मोननाय आथिखाल जुग बे माने एसेबाबो आलादासिन आरो नोंथां।
उम
माने बिसोरनि साननाय हनायानो जेनाखि सोलोंथाइ मोननाय नङा होमबा? सोलोंथाइ मोननायनि जेनाखि साननाय हनाय बेनो माने आलादा जायो बिसोरनि थानाय स्टाइल जानाय स्टाइल बिसिनि गाननाय जोमनाय स्टाइल बेफोर माने आलादा रोखोमनि जायो आरो जेनेबा बुंनायनि खेथ्रआव नो नाय सासे सोलोंथाइ मोननाय सुबुङा जेनेबा गोबां गोथौ गोथौ बा बेसेन गोसा बिबुंथि होनो हागोन नाथाय जेब्ला जोङो सोलोंथाइ मोनो सादारन सुबुंखौ बिबुंथि लाखियो अब्ला बियो जेनाखि बिनि बुंनाय स्टाइल बियो माने थाद' माद'बो जानो हागौ आरो नोंथां
औ औ
दा जेनाखि आथिखालनि जिउ खुंनाय राहा बेनो एसे सोलाय बुथारबाय आरो जेनेबा नायनो थाङोबा मानि बयबो सुबुंखौनो जोङो सोलोंथाइनि फारसे गोनांथि होनानै सोलोंथाइखौ लानायखौ नुनो मोनो। सोलोंथाइनि गेजेरजों जेनेबा गावनि आथिङाव गसंथानोबो बिथांमोना गोबां नाजा नाजानायखौ जों नुनो मोनो आथिखालावहाय। गोबां साख्रि बाख्रि खालामनानै रायजो जानाय जों आथिखालाव नुनो मोनो। दा आथिखालिनि जिउ खुंनाय राहायानो बेनोसै बयबो सुबुङा मानि सोलोंथाइनि गेजेरजों बा माबा मोनसे गेलेनाय बा माबा मोनसेनि गेजेरजों गावखौ माने जिउआव गसंथानो थाखाय माबा मोनसे जबफोर बेफोरबादि नागिरनो माबानाय लानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
दा गोदोनि समावथ' बेफोरबायाददि गैयामोन जोंना ना लेखा ना फरा ना गाननाय जोमनाय ना माबा मोनसे सोलोंथाइ लानो थाखाय मोजां गुदि फरायसालि बेफोर बादिखौ जों गोदोनि जेनाखि आबै आबौनि सम बेवहाय नुनो मोनामोन।
औ
नाथाय मोनसे समाव ओरैबायदिबो जादोंमोन नो नोंथां जेन'बा बै जोंनि आबै आबौमोननि समनिफ्राय जेनेबा जायफोरनाखि गुदि फरायसालियाव फरायनानै जेनेबा एल पि स्कुल बा माइनार पास जायो बिथांमोनखौ जेनाखि सरकारनि मानसि फ्रा साख्रि होनो होननानै सोनो नागिरबाबो बिथांमोना साख्रि लायैसो नुनो मोनोमोन जाहैदों बै सम मावहाय माने बै समाव जेनाखि गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोर नालाय माने आबादजोंनो गोबां गावसिनि गांनाय उखै जेनेबा जानाय जेनाखि माइरंफोर बा ओं खाम बेफोरखौ माने सोरजिनानै लानो हायोमोन आरो गोरलैयैनो जायनि थाखाय सरकारनिफ्राय सरकारनि मानसियासो साख्रि नागिरला नागिरनानै सोनानै होनो नागिर बाबो बिसोर साख्रिखौ लानो नागिरामोन आरो दा आथिखालावथ' जों नुनो मोनबाय माने बयबो साननाय हनाय जानाय थानाय सिथाफ्रा सोलोंथाइनि गेजेरजों गियान आरजिनानै माने बेलेग जाफैबाय आरो बै समनि आरो दा समनि दा नों थांमोननि जायगायाव सोलोंथाइनि बिथिङावहाय माबादि दावगाखो बा आथिखालाव माबादि सुबुंफोरखौ जिउ खुंनाय नुनो मोनो एसे
औ औ औ दा नोंथां ओ जोंनि ओनसोलजों माने बा आथिखालखौनो होनबाय आङो। माने सुबुंफ्रा ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों माने गावबा गावखौ माने आ सिङाव माने गसंथानो माने हाबाय आरोखि ना नोंथां। माने बयबो गोरों गोरा जाबाय। मा खालामबा मा जागोन बेखौ साननो हानाय जाहैबाय आरोखि ना नोंथां। सोलोंथाइनि गेजेरजों सोरबा माने गोबां फरायनानै माने सोरबा डक्टर, इन्जिनियार सोरबा फोरोंगिरि बेफोरबायदि जा नो हमबाय सोरबा माने फरायनायजों लोगोसेनो माने बिजनेसमेनबो जारला लांबाय। बिदिनो गिदिर गिदिर साख्रि मावबाय सोरबाबा बेबायदि मावनानै दा माने जोङो नुनो मोनो आरोखि ना।
औ नोंथां।
आरो गोदोनि दिनाव होमबाथ' नोंथां बांसिन मानसिफ्रानो माने फरायनाय लिरनाय बेफोराव गोसो गैयामोन आरोखि ना नोंथां खालि माने खामानि मावनाय बेफोरखौ नुनो मोनोमोन स्कुल माने कलेजफ्राबो माने खाथि खाला माने गैयामोन नालाय। ओंखायनो माने गोसोआबो जायामोन आरोखि ना गोदोनि सुबुंफ्रा।
औ औ।
औ दा बेनो नोंथां ओ जोङो बेखौल' बुंनांगोन माने गोदोनिख्रुइ बा आथिखालावहाय गोबां सोलायनायखौ जों नु नो मोनबाय। बेखिना नोंथां औ। नोंथाङा मा बुंनो नागिरामोन?
अ बै समाव माने जेनाखि सोलोंथाइ बे माने गैयाखौनो बुं थारनांगोन आरो जों ना नोंथां।
औ औ औ।
आरो सोलोंथाइ लानो थाखायबो जेनेबा जायफोरनाखि सोलोंथाइ लानो गो सो बिथांमोना सोलोंथाइ लानो गोसो जादोंमोनब्लाबो गोजान गोजान एल पि स्कुलफ्राव थांनानै फरायहैनो गोनां जायोमोन जेने
उम उम
लामाफ्राबो हाग्रा बंग्रा जेनेबा अबेबा दैमाफोरखौ बारनानै थांनो गोनां जायोमोन।
औ औ
बेफोरबायादि जेनाखि खस्थ' मस्थयै सोलोंथाइ लायोबाबो बेफोरबायादि सोलोंथाइनि गेजेरजों रोंखा राखा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ आरो नोंथां ओ गोदोनि दिनाव जायफोरनाखि गोरों गोरा सुबुं दंमोन ना
औ
बेफोरखौथ' जोङो मा सरखारा माने साख्रि होनो थाखाय माने न' न' माने नागिरनानै लायोमोन ना
औ
औ गोदोनि सुबुंफ्रा होमबाबोथ' माने गिनानै माने थाङामोन आरोखि ना नोंथां।
औ।
आरो आथिखाल मुगायाव मानि बेफोरबादि साख्रिखौ न' न' होनो होननानै नागिरनानै लायग्रा बेफोरबायादि गैला। साख्रिनि बेलायाव होनोबा दायो माने गावाबागाव नाजानायजों लोगोसे जाफुंसारनायखौसो जों नुनो मोनो आरोखि ना। ना नोंथां
औ औ।
ए। औ। दा नोंथां समाबोथ' जि मिनिट जाबायना नोंथां।
औ नोंथां औ।
दोनथ'नोसै बिदिब्ला।
औ दे होमबा।
मानि बागै।